हेल' औ खोनादों नोंथां।
औ दा नोंथांआ मा खालायगासिनो दङ'?
दङ बिदिनो नोंथां जिरायलाबायनानै दं ओरैनो आनला खानला माथो खालामनो आरोना नोंथां।
अ जेबो खामानिनि दामानिखौथ' होमबाना नोंथां बे
खामानियाथ' गैथ'आ नोंथां दैज्लांबो माइबो गायखांजोब्बायना ओंखायनो। माने ओरैनो नै जिरायलाबायना दंथ'यो आरो ना।
अ अ अ ओमफ्राय ओ फुंनि जानायफोर जाखांबायमोनना दहाय।
फुंनि जानायफ्राथ' जाखांबाय नोंथां दहायनो जाखांबाय फुङावनो। ओंख्रिया जोंना माबासोमोन मा होनो ना बाथोनसोमोन नोंथां।
अ सेन सानानै मोननाय ना गुरना मोननाय नोंथां।
सेन सानानै मोननायानो होनदों नोंथां अ औ औ ओमफ्राय नोंथाङालाय माथो खालामगासिनो दालाय?
उम आंबो नै दंफां सायावनो जिरनानै दंथ'यो जायो ओरैनो।
अ ओमफ्राय अ ओमफ्राय ओंखामफ्रालाय जाखांबाय।
ओंखामा जाखांबायनो नोंथां दहय जाखांदों आङो।
अ मा ओंख्रिमोन नोंथां?
ओ जोंनाबो माबा मा होनो। मैया मोनानि आलु जहलजों दाउ बेदरमोन गोदि दंमोन बेखौनो एसे। दय जाबाय फुंआव।
अ गोथाआनो बिदि होनबाथ' होनोमबा नोंथां माथो।
औ थावनो नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा जेबो खामानि मावाखैबा ओ मा होनो नोंथांनाव मोनसे आयदा लानानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
अ औ जागोन दे।
औ दा बिदिब्ला जोंहा मेन नाइडआव फैनोसै नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ।
दा जोंना ओ मा होनो मेन आयदायानो जाहैबाय। उम जामबुं मबाइल। ओ जोंथ' बयबो नुखासै जोंनि दि दा सोलिफु मुगा। बे सोलिफुं मुगायाव जों जोंहा बयनिबो उन्दै जा उन्दै माने उन्दै गिदिर बोराइ। बुरै फोरनि बिसोरनि आखाइ माने बयनिबो आखायावनो माने गंफा गंफा मबाइलखौ जों नुसै आरो।
उम उम उम
दा बे मबेलखौ माने गोदोनि समाव जों नुवामोन उम बिदिनो माने गोदोनि समाव ओ मबेल गैयालासेनो माबायदि सलिनायखौ जों नुबोदोंमोन। बेजों लोगोसेनो आरो दानि जि सलिफु मुगा बेवहाय गोबां मबेलनि बिबाङा बांनाय लोगो लोगो जोंनि समाजाव माबायदि गोहोम खो ख्लैदों आरो मबेलखौ माबायदि बाहायनांगौ। दा बेखौ बेफोरखौ नोजोर बोनानै नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होदो।
औ औ औ
उम
जोंहाथ' मबाइल जुग होनोबाथ' मिथिखायो नोंथां दायो माबायदि सोलिदों आरो गोदोनि समावहाय मबाइल गैयै समावहाय माबायदि सोलोंदों सोलिदों नोंथाङाबो एसे मिथिखागौ जानांगौ। थेवआबो अब्लाबो माने आं फंनैसो बुंसै आरोना नोंथां मबेल मबेलनि सो जुगा आरो मबेल नङै जुग। जोंहाथ' मबाइल जुग होनोबा दायो दा बायदि जुगावथ' जोंहा दा मबाइलनि खै बे जुगाव जोंहा मा साफ्रोमनिबो आखाइयाव जों मा मबाइल थानायखौ नुनो मोनो आरो उन्दैनि फ्राय गेदेरसिमहालागै आथिखाल मुगायाव माने बयबो मबाइल बाहायो आरो नोंथां जोंहा मबाइल बायनायनि गेजेरजों ओरैबायदि माखासे राहाफोरा गोरलै जादोंदि जेरै जों बुंनो थाङोब्ला न'निफाय गुबुन दाबसे जायगायाव सोरबा न'खरनि सुबुंफ्रा मा होनो खामानि दामानि मावहैनाय एबा साख्रि मावहैनाय बैफोरबाय बैफोर फोर बैफोराव जोङो मा गोरलैयै मबेल फननि गेजेरजों सानसेनि गेजेरावनो मा खौरां लानो आरो हरनो हानायखौ जों मोनदों आरो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा मा माखासे सावगारिफोर दैथायहरनो हानायखौ जों मबेलजोंनो आथिखाल मुगायाव गोरलैयै हायो आरो आरो माखासे सुबुंफोरा मालाय मा होनो मबाइलनि हेफाजाबजों माने इन्टारनेटनि गेजेरजों माने बिसोरो रां खामायनायखौबो जों नुनो मोन्दों आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला माखासे सुबुंफोरा जों आथि खाल मुगायाव नोंथाङाबो नुबाय थादों जानो हागौ मबाइल फन बाहायनानै माने बिस सोरो गाव गावनि रोंगौथिखौ मा होनो मबेलनि गेजेरजों भिडिअ' खामनानै बिसोरो जेरै ससियेल मिडियायावहाय इन्टारनेटनि हेफाजाबै थिग बेबायदिनो फेसबुक इउटुब इन्सटाग्राम बायदि एपफोराव बिसोरो गाव गावनि रोंगौथिखौ
देखायनानै एबा भिडिअ'खौ हगारनानै माने गोबां रांखौ माने जों गोरलैयै आरजिनो हानायखौ नुदों आरो आरो बिसोरो मा रांल' आरजियाख बिसोरो मा रां आरजिनायजों लोगोसे गावखौहाय मा मुंदांखाबो खालामनो हानायखौ जों नुनो मोनो रो आरो जोंहा मा मबाइल फननि गेजेरजोंबो मा होनो माखासे मिथियै एबा नुफेरै जायगाफोर एबा खोनाफेरै माखासे जायगाफोरनि सोमोन्दै जों माने मोजाङै मिथिनो मोन्दों आरो आरो बैफोर जायगायाव थानाय सुबुंफोरनि माखासे आखल आखु आरो थासारि बैफोरखौ नायनानै जोङो मा सोलायनोबो हानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो नुनो मोनदों आरो औ नाथाय जोंहा गोदोनि मुगायावथ' मबाइल फनबो गैयामोन नोंथां गोदोनि मुगायाव आहा माने गोबां खस्थ' जायोमोन आरो न'निफ्राय माने गुबुन दाबसे गोजान जायगायाव सोरबा सासे सुबुङा खामानि मावहैयोब्ला खौरां लानो आरो दैथायहरनो माने गोबां माने गोबाव लायोमोन आरो बुंनो थाङोब्लाथ' थैनायजों समानखौनो जायोमोन होनजायो मानो होनोब्ला जोङो गोदोनि समावहाय बैनो खौरां दैथायहरनो थाखाय जोंहा मा सानसेनि गेजेरावनो हायामोन बेनो मा लाइजामनि गेजेरजोंसो लिरनानै माखासे बेसेबा गोबावनि गेजेरावसो माने बै लाइजामाबो बिनि आखाइसिम सहैनायखौ जों खोनानो मोनदोंमोन आरो गोदोनि समावहाय आरो बैनिफ्राय खौरां सफैफिननोबो मानो बिराद गोबाव नांगौमोन आरो गोदोनि समावहाय मानो होनोबा गोदो दानि जुगनि बायदि मबाइल फन गैयामोन ना गोदोनि समावहाय मा बांसिन लाइजामजोंसो सोलियोमोन आरो बेबायदिनो गोदोनि समावहाय बबेबा दाबसे समायना रमायना जायगायाव थाङोब्लाबो माने बिसोरो माने फटक आरि बायदि हारि सेबखांना लानो गोबां गोब्राबमोन आरो बिसोरो मा बांसिनानो मेगनजों नुनानै गोसोआवल' लानाय जायोमोन आरो गोदोनि दिनावहाय नाथाय आथिखालनिथ जोंना सोलायनो हमबाय आरो गोबां सोलायबाय गोदोनि समनिफ्राय जेब्लानिफ्राय मबाइल मबाइल फना ओंखारदों अब्लानिफ्रायनो मा जोंनि सुबुं माहारियाबो माने जिउआव गोबां सोलायदोंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नाथाय गोदोनि समावथ' बै बेफोरबायदि सोलायामोन मानो होनोब्ला बिसोरो बेबायदियैनो थाबाय थायोमोन आरो माने जौगानाय बांद्राय जौगानाय नङामोन आरो इन्टारनेट गैयिनि जाहोनावहाय औ औ बेबायदिनो आथिखाल आथिखाल मुगायाव जोंहा मबाइल फननि गेजेरजों गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो जोंहा मा गुबुन हादरनि मानसिजों आरो जोंनि जायगानि मानसिजों माने खबरफोर खबर दबरफोर गैलियामोन आरो गोदोनि समावहाय नाथाय आथिखाल मुगायावसो जों माने खबरफोर लानायखौ नुनो मोनसै आरो मानो होनोब्ला आथिखाल मुगाया माने थांलाय फैलाय खालामाबाबो माने खबर लानो माने गोरलै जाबाय आरो इन्टारनेटनि हेफाजाबैनो बिदिब्ला नोंथां नोंथाङाबो इन्टारनेटनिमोन्दै एसे माबाफोर फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोने होगोन औ दा इन्टारनेट होनोबाथ' गोबां मिन्टारेटनि बागै नोंथाङा दानि बबेसम बुंलांखाबाय
औ औ औ
अ थेवब्लाबो आं जाय एसे मिथियो बेखौ माने फंनैसो सोफाजोबनोसै आङो औ दायजोंखा इन्टारनेट आरो मबाइल बे मोननैनि गेजेराव माने मोननैजों जेन'बा जोंहा मा होनो माने खाथि सोमोन्दो एंगारलायानो हायि सोमोन्दो औ नंगौ बे मोननैजों माने जोंहा बे मोननैजों थायोब्ला जों गासैबो जेन'बा जोंनि सोर गिदिं थानाय जोंनि मुलुगनिनो गासैबो खामानिखौ जोङो बे मबाइलनि गेजेरजों बा इन्टारनेटनि गेजेरजों मावफुंनो हानायखौ जों नुनो मोनदों बा नुफुंनो हानाय बा मिन्थिफुंनो हानायखौ जों नुनो मोनदों जोंहा जोंनि आखाइयाव जेन'बा मबाइल फैनाय लोगो लोगो जोंहा सासे सुबुंनि जेन'बा फिउसारनि लामाखौ मा होनो मोननै लामा दिन्थिना होनाय जायो दा बेयाव माने मा होनो बे माने मोजां आरो गाज्रि जोंना बे मबाइलनि गेजेरावबो दङ नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ जोंहा जेराव मोजां थायो बेवहाय माने गाज्रियाबो थायो होननानै जोंहा बिदिनो जोंनि जि मबाइलनि गेजेरावबो माने मोजां आरो गाज्रि मोननैबो दङ आरो बाहायनो रोङोबा जोङो मोजां लामाजों थांनो हायो आरो बिदिनो बाहायनो रोङाब्ला जोङो गावनि जिउखौनो माने फोजोबना लानाय बायदि जायो आरो बे मबाइलनि गेजेरजों औ दा जोंहा उम बे मबाइल होनोब्लाथ' जों मेइनलि जों मा होनो जोंनि गेजेरावनो जेन'बा बोराय बुरैफ्राबो बांसिन सोलिनाय मथेबा जोंहा बांसिन खौरां दैथायलायनाय बा गावजों गाव खबर लालायनायाव बांसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनो
औ औ
बेजों लोगोसेनो जोंहा जोंनि जि बायदि दानि जेनेरेसननि आ उन्दै उन्दै बैसोनिबा एसे ओ माने देरफुनाय बैसोनि सुबुंफोरा माने बेजों गोबां ओ गोबां रोखोमनि खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों बेजोंनो गोबां रांबो आरजिदों बिसोरो बेजों लोगोसेनो जोंहा जेन'बा गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला गुबुन दाबसे जायगानि मा माखासे नुथायफोर बिनि समायना रमायना नुथायफोर बेफोरखौ माने
औ औ
केपसार खालामनानै बि लानानै बा बेखौ इयुन समाव नायनो हानाय बायदि फ्रेम खालामनानै फट' बायदि दिहुननानै जोङो दोननो हायो गावनि मेम'रिस हिसाबै बिदि बा आरो बेल' नङा जोंहा गोदोनि समाव द नोंथां बुंनो हानाय बायदिनो ओ थाखा फैसाफोरखौ पकेटाव लायोमोनब्लाबो लायोमोन आरो दा बैफोरनि बैफोरनि गेजेरावनो माने गोबां थाखा फैसानि गोमानाय बा लस जानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन मा माब्लाबा समाव जेनेबा जों जोंनि पकेटावनो गोबां रां लायोब्ला गोजान लामा हान्थिनायनि बिथिङाव माने बोरैबा माबेबा जाहोननि गेजेरजों माने बे फैसा लामा सामाफ्राव गुलाबायायनानै थालांनाय सोरबा बायदिया मोननाय बेफोरबायदिखौ जों गोदोनि समाव बिराद नुयोन आरो गोबां नुनो मोनोमोन
नाथाय जोंहा मबाइल फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि मबाइलनि गेजेराव मोनसे जेन'बा गुगोल पे फन पे टिम बायदिफोर दङ बैफोरनि गेजेरावनो जोङो माने इन्टारनेटनि गेजेरजों माने मबाइलखौ लानो हायो माबा फैसाखौ लानो हासै आरो मबाइलनि गेजेरजों
औ औ
दा बिदि लानायनि ओ बिदि लानायनि जाउनाव माने दा फैसा गोमानाय बा फैसा गनाय बेफोर गोबां खम जानाय मोनबाय आरो दा फैसा गला बलाबो जेन'बा लस जानाया एसे खमायबाय बिदिनो बेजों लोगोसे जोंहा मबाइलनि गेजेरजोंनो गावनि माखासे रोंगौथिफोरखौ माने गावनि रोंगौथि गियानफोरखौ माने भिडियअ खालामनानै केपसार खालामनानै बेखौ जोंहा ससियेल मिडियायाव आपलड होयोब्ला बे गोबां जेन'बा जोंनि वार्ल्निनो जेन'बा गासिबो माबानो मा होनो जोंनि जेन'बा ससियेल मिडिया या सलायगिरिफोर बिसोरो माने नोंनि माखासे रोंगौथिफोरखौ नुनो मोनो बा नुनो हायो आरो आरो
समाबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां
अ नोंथां समाबो जाबायमोन नामा औ औ दे बिदिब्ला